दा
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रि दं ना
औ आं फ्रि दङ
ओम फ्रि दंबा नोंथां मोनसे आयदानिस ओ मोने आयदनि सायाव जों सावरायफानो हागोन नामा माने ओ जों दा दबानाखौ लानानै सावरायनो सानदों नोंथाङा माने टपिकनि सायाव एबा आयदा माने सावराय फानोनो हागोन नामा
औ औ हागोन दे औ
ओ नोंथां आंनो एसे फोरमायना होग्रोसै मानो होनोबा दैबाना ओ अखा हाय अखाफोर दासान्दिथ' जोबोद अखा हागासिनो अखा हानायनि जाउनावथ'
औ
दैबाना जानानै इदिनो गामि एबा गिदिर गिदिर टाउन बेफोरखौ लोमसाबजुनाय दा नुगासिनो दं माने अखा एबा दैबाना जाखायो बेखौ मिथिगौ जेब्ला अखा आखायाबो जाहागोन अब्ला दैबाना जायो जेरै ओ गामि जेरै ओ हाजो गामि गोजौ जायगायाव ओ लोमोबाना गाहाय जेरै गाहायाव जेब्ला गा गाहाय गामियाव माने दलहा दलहा जायगायाव माने
बोरि जायगायाव लोमोबा माने दलहा जायगायाव लोमसावो माने दैबाना जानायनि जाहोनाव हाखर गानाय बिदिनो न' लोमनाय जेरै जाग्रा आदारखौ माखासे दैबानानि जाउनाव बिदि जाना दं आरो ना जेरै जों नुनो मोनो खौ मानसि बांनायनि जााहोनाव बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोङो देरै दैखौबो रान दै दैख रानाय दैखरानाय नुयो जेरै जों मानसि सुबुं अनजिमा गोबांनि जाहोनाव जोङो बिफां लाइफां दानफैनानै थाग्रा खुलि लुयो आरो बिदि थाग्रा खुलि थादोब्ला खुलि नुनो थाखायनो जों बिफां लाइफां दानफायनांगौ जायो बिफां लानफां दानफायोबा जोङो खरान जायो जायगाया आरो हाफोरा खुरखानो हाफोरा खुरखानो हमो आरो बिदिनो खुरखानानै जेब्ला दैबानाफोर जायो अब्ला बिदि खुरखानाय थायोब्ला दैबानाजों न' खुरखासिनानै बिदिनो जोङो लोमसावजनाय जायगा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना
औ
दै बानानि जाहोनाव जेरै मानसिफ्रा अबावबा लोमसावना लोमसाव जायोबा जायगाया बिनि थानाय जायगाया अब्ला जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायो जेरै जोङो दैबाना जानायनि जाउनाव लेथ्रा लेथ्रि गारनाय जाम्बु जोथोरफ्रा जेरै गोजाव लांनानै इदिनो दैयाव लेथ्रा बे दैफोराव जोङो गायोबा जोंफोर जोंफोरा दिनै बिदिनो गाराय बेफोरखौ जानाय नुयो एबा जोङो औ बे बेफोर दैयाव गायबा जेन' बेराम आजार माने साबफायो आरोना बेफोरखौ जों माने नुनो मोनदों आरो ना आरो जोङो बिफां दानफायनाय बिफां दानफायोब्ला जोङो बिफांनिफ्रायसो जोङो दैखौ मोनो नालाय बिफां दानफायोब्ला जोङो दैखौबो खम मोनगोन मानोना बिफांनिफ्रायसो जोङो अक्सिजेननि गेसखौ मोनो आरो जोङो बिफाङासो दैखौ रोदाजों स सोबना लााय आरोना आरो जों बेनिफ्रायनो अक्सिजेन गेसखौ बोयो जे आरो जोङो बिफां लाइफांबो थानांगौ थानांगौ आरो मानोना बिफां लाइफांबो थायोबा जेरै हाग्राफोर थागोन बेफोराव एसे गोजौ जायगाफोर थायो बा माने जोङो दैबा दैबानाफोरनिफ्रायबो एसे खहा मोनगोन आरो ना उम दाथ' दाथ' जोंनि जायगायाव दैबाना जादों बे साननैसो समाव जोबोद अखा हादोंमोनना बे समाव जोबोद दैबाना जादों माने दैमायाव लोम सावनानै आबादफोरखौ माइफोरखौ माने लोमसावजोबदों आरो लोमसावनानै जेरै सोरनाबा खोथिया गोजावलांनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना ओम आबादफोरा लोमना आ जेरै माइफ्रा लोमनानै सोरनाबा सोरनाबा गाज्रि जागो गाज्रि जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों
ओ नोंथांमोननि खैबो मानोना इदि दैबाना जा दैबानाफोर जानानै इदि लोमसावनाय बेफोरबायदि जादों नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' बे बेफोरबायदि बांद्राय दैबानाखौ नुनो मोना ओ जेनेबा थरसे दख'ननाय बेफोरबायदि आरो जेनेबा गासिबो बिदि ओ लैथोफोरबायदि जेने बेफोरबायदि जा जोंनियाव जोंनि गामि एरियाया जोंनि ओनसोलावहाय थांनाय बोसोर नङाबा ओ बिस ओ बोसोर सिगांफोर जादोंमोन आरो दैबाना जानाया बेफोरबायदि ओ फरायसालि एसे लोमनाय बजालि ओमफ्राय लामाफोरा एसे बायनाय थांनाय गुगाना थांनाय जेनेबा हा खुरखानानै थांनाय दालांफोरखौ दालां बायदिसिनाफोरखौहाय दैजों दैबानायाहाय बुखार लांनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो जेनेबा जोंनि दा अखा हायोबा थ' जोंथिं बेफोरबायदि बांद्राय लोमसाव लोमसिखौ नुवा आरो ना बे दैफोर हाबबानै जेब्ला ओ दैफोरा हाजोफ्राय बोहै बोहैबोयो नालाय बिदिनो ट्रेक्टर बेेक्टाव एकदमबारे फैयो आरो जेनेबा सम मोनसे ओमफ्राय बेबायदिनो बे बान्दो खाथिनि न'खर गंनैसो थायो जेनेबा गोथौ गोथौ जायगा जेनेबा बांद्राय बोरै नङै बेफोरावहाय लोम सनानै बेबायदिनो लोंनानै दाउ अमा दाउसा बिदि बोहैखारलांनाय जायो जेनेबा ओ बि मोसौ खानो जा मानसि थानो जायगा गैयि जायो आरो जेनेबा न'फ्रावबो न'फ्रावबो न' सिंफ्रावबो हाबलाय लायनाय दै बाना एफोरबायदि जायो आरो जों बे खोन्दोआवहाय लोमनायखौ जों नुयो आरो खिन्थु बिफोरबायदि जोंनि ओनसोलावहाय बांद्राय ओ बांद्राय बेबायदि लोमसावलाजोबनाय जों आ आं नुनो मोनाखै आरो ना ओमफ्राय जा जा जायो जेनेबा दसेल' दसे था ल' जायो बेफोरबायदि बै बान्दो खाथिफोरनियाबो आरो ना ओमफ्रायो बिदिनो बायदि बाय ओ बायदि बायदि माबायाथ' जाखायो जेनेबा दैबानायावहाय एसे थ' एसे एनै जेंनायाथ' जाखायो ओ बेबाय दिनो गोबां जायगा दं दङ' बिदिनो दै बानाफोरजों साननै सानथाम थालायनाय लोमनानै थानाय बेफोरबायदि जायगायाव दङ आरो जेनेबा जों खनसेनो फैयो खनसेनिसाव थाङो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि जायोब्ला माने सौ बोरमा खानो जायगा गैयि जायो ओमफ्राय बेबायदिनो न' बां फोराबो सोरनाबा सोरनाबा गुनाय माबानाय बेफोर दालांफ्राबो बाय बेफोरो जोंनि थाखाय उसुबिदा जेंना जायो आरोना होमबा जायगासिम खालामनाय जायो। बेफोरबायदिनोसै लामायाबो बेबायदिनोसै खना खनलाबाथाय बांद्राय ओ जौगानायखौबायबो बेबायदिनो आरो अब्ला बेदिनो जानायखौ जों
औ।